अ नोंथां।
मा खालामबाय दोङो नोंथां?
दं दे ओरैनो नोंथां।
औ नंगौ नामा? आंबो दों ओरैनो।
अ नोंथां खबरफोरा खौरांफोरा मोजाङैनो ना?
औ मोजांथ' दासान्दि।
अ
नोंथांना मोजांना खबरा?
आंनाबो बिदिनोसै दे नोंथां।
औ ओंखाम जाबायना फुंनि?
फुंनि जाथ'आखै नोंथां।
औ
दानि बावैसो साहा लोंखांदों।
अ
नोंथाङालाय?
ओंखाम जाबाय आङो।
औ मा ओंख्रिजों जाखो नोंथां?
जोंहा ओंखाम एवनायसोमोन।
अ गोथाव जायोना नोंथां ओंखाम एवनाया? औ मा मा होनानै एवखो?
बिखौ? पियास होनानै एवदों। पियाज आलु।
अ आरो ओरैनो माबादियै एवना जाबाव जा जायो ओंखामखौ नोंथां एवनानै?
बेखौ
औ
बेखौ फार्स्टआव थाव होनांगौ होनानै बेनि उनावहाय सा थावा दुंबोला पियास फालौ होनानै एवनानै ओंखामखौ होनांगौ। होमबानो एव जायो।
औ
था जों बिबारनि बागै सावरायदोनि ना नोंथां।
दे नोंथां।
औ बिबारा मा मा गाबनि थायो?
बिबारा बायदिसिना गाबनि थायो नोंथां। थां जेरै गुफुर, गोजजा गलाब, गोमो गोथां आरो गोस सोम गाबनिबो थायो आरो निला आरो खमला गाब गोबां रोखोमनि थायो नोंथां।
बे बिबार औ बे बिबारखौ बरेबा फैनानैबो माला सुनाय जायोना नोंथां।
औ नोंथां औ नंगौ नंगौ।
ओ बे बिबारफोरखौहाय माबायदि गायो? अन्नानै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ आं एसेबां बिदि आंनाव बिनि बागै एसेबां नलेज गैया होमब्लाबो आङो बुं गोन आं मिथिनायखिनथिखौ खिनिखौ ओ गिबियावनो जोङो बिबारनि ओ देन्थाखौ जोङो सिफायनानै एसे बिजौआवहाय जिनिफ्राय जों गायगोन बेखिनिखौ एसे बिगुरखौ सैनांगौ आरो ना बेनि उनावहाय जोङो हासार होनांगौ हायाव हा हायाव माने हासारखौ मिलायनांगौ
औ औ
बिनि उनावहाय हाखौ जावफ्लेना लानांगौ बेसेसो जेनेबा एसे गोथौयैहाय जाव-जावना लानांगौ। बेनि उनावहाय जोङो जाय बिबारनि देन्थानि जाय बाहागोखौ जोङो बिगुर खौ एसे सैना लादों बे बिगुरथिंजाय बे बाहागोथिंजाय जोङो हायाव सोनांगौ माने गायनांगौ आरो बे बेनि उनावहाय हाखौ एसे एसे होनानै बेखौ फबनांगौ।
औ
सेबो गोरा फबनो नाङा एसे गुरैयैहायनो फबनांगौ। बेनि उनावहाय दै लुना होनांगौ आरोना।
उम
अब्लानो बियो ओ हासार सार मोनबानो बे बिबारनि बिफाङाहाय थाङो आरो ना बियो बिलाइ रोदोमो बिनि उनाव हाय दै होबाय थानांगौ
औ
बेबादिनो आरो नोंथां
औ
नोंथाङा मा बिबारखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनो नोंथां
आङो गलाब बिबारखौ मोजां मोनो आं नोंथां
अ गलाब बिबारा मा मा खालारनि थायो मा मा गाबनि थायो नोंथाङा मोनथिगौ ना
औ गोजा गाबनि थायो औ औ गलाब बिबारा गोजा गाबनिबो थायो गोमो निला आरो गुफुरबो थायो औ थायो
आरो गोसोम गाबनिबो
औ गोसोमबो थायो
नोंथाङा नुफेरबायनाा गोसोम गाबनि गलाब बिबारखौ
अह गोसोमखौ आं नुफेराखै खोनानो मोनदों आरो जेनेबा गोसोम दङ होननानै नुनाया नुवाखै
औ
खोनानो मोनदों नोंथाङा नुदों नामा गोसोम गाबनि बिबारखौ ला बिबारखौ
औ आं नुबाय नोंथां
औ
बिराद समायना जोबोद समायना नुयो गोसोम गाबखौबो आरो बे बिबारफोरखौहाय ना जोङो गलाब बिबारखौ बायदिसिना गाबनि बिबारखौ मिलायनानैबो जों जयै गायजायो अब्लाना बे फांसे से बिफाङावनो गुबुन गुबुन गाबनि बिबारखौ जोङो मोननो हायो आरोना नुनो हायो अब्लानिया बिराद समायना नुयो
औ औ आरो बे बिबारफोरखौ फुजा होनायफोरावबो बाहायजायो नंगौना नोंथां औ खैना एबा बरधराफोरनोबो माला सुनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
खैना देलाय होनायावबो
जेरै जोंनि बर'नि हाबा हाबायाव जेरै गेन्दा फुल गेन्दा बिबार बेखौ माला सुनानै बर आरो खैनानो होनाय जायो आरोना गानहोनो आरो जोङो गलाब बिबारखौहाय गोजा गाबनि गलाब बिबारखौहाय खैनानि खानायाव थुनानै होनाय नुनो मोनो आरो ना
औ
आरो बायदि रोखोमनि बिबारखौबो ज' खालामनानै जोङो खैनानो खानायाव थुना होनाय खौ नुनो मोनो
औ
अब्लाना समायना नुयो आरोना खैनाखौबो
औ आरो मैगं जाग्रा बिबारबो दङ
औ नोंथाङा मिथिगौना मा मा बिबारखौ मैगं जायो
आङो थास' बिबारखौल' मिथिगौ नोंथां आरो मा मा दङोबा नोंथाङा मिथिगौ नामा
आंबो एसे एसेबां मिथिया अब्लाबो जों जे होनो बासिगि बिबार बे गोजा गाबनि बिबारा एसे गोखास्रो जायोना बेयो औ-औ
सेवालि बिबार
सेवालि बिबार बेखौबो जायो आरो बासिगि बिबार बेयो एसे गोखा जायो बेखौ अनलाजों जानो जोबोर गोथाव जायो आरो अ मुथ्रु बिबार
औ
मुथ्रु बिबारखौबो जाया होमबा जोङो
जायो नोंथां
औ नोंथाङा उमुथ्रु बिबारखौ माबायदि जानानै साबसिन मोनो नोंथां
मुथ्रु बिबारखौ आं जाया नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां
औ
आं जायो नोंथां आं जोबोद मोजां मोनो बेखौ
औ बेखौ माबायदि एवो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा औ
गिबियावनो जों बेखौ दंफांनिफ्राय बेनि बिफांनिफ्राय हानना लानांगौ
हानना लानानै बे बेखौ एसे सुस्रोना लानांगौ आरोना मोजाङै बेयाव बायदि माला मा गेद्राफोर थायो नालाय गाज्रि जाना थायो बेनि थाखाय बेखौ मोजाङै सुना लानांगौ बेनि उनावहाय बेखौ जोङो दालिजोंबो जाजायो खारै होनानै एसे बेनि थाखाय अनलाजोंबो जाजायो बेखौ फार्स्टआवनो दालिजों जायोब्लाथाय दालिखौ होग्रोनांगौ दालिखौ होनानै बेखौबो थावआव एसे एवफ्रामनांगौ बेनि उनावहाय संख्रि होनांगौ आरो कालारबो होजायो आरो खारैखौ होनांगौ खारैखौ होनानै एसे रबहोनांगौ आरो ना एसे नै मिनिट बिदि रबहोनांगौ बेनि उनावहाय दै होनांगौ बेनि उनावहाय माबा माबि सामब्राम बानलु बेफोरबादि देनानै देनानै होयोब्ला होजायो गोथाव जानायनि थाखाय आरो जाब्रां बेबादि होनानै जे बेखौ गोदौ होनांगौ मोजाङै
गोथाव जायोना नोंथां
औ नोंथां गोथाव जायो
औ
बेबायदिनो जाजायो उमुथ्र बिबारखौ नोंथां
औ सेवालि बिबारखौलाय बोरै सङो
सेवालि बिबारखौ जोङो ओरैनो पियासनि आरो नाजोंबो जाजायो
आरो बेखौबो अनलाजोंबो जाजायो आङो थावजों ओरैनो एवनानै जाब्लाबा बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनो नोंथां
औ
नोंथाङा सेवालि बिबारखौ माबायदि जाना मोजां मोनो नोंथां
सेवालि बिबारखौ आं सेवालि बिबारखौबो आं जाया नोंथां बिनिखायनो जानाय जाया आं नोंथां
जानांगौ नोंथां बेफोरखौ जानांगौ बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय मोजांसो
औ
औ दे होमब्लाना नोंथां जोंना समाबो जाबाय दे